हेलौ।
हेलौ।
अ नोंथां हेल'।
अ खोनादोंना।
ओ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथांजों ओ मोननैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल हरनाय जादों।
औ नोंथां।
बिथांजों आङो दिनै ओ फिथाइ-सामथाइनि बागै सावरायनोसै।
औ नोंथां।
थाङा माबायदि फिथाइखौ मा फिथाइखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो?
ओ फिथाइ बुङोब्लाथ' आङो ओ लिसु थाइजौ लिथुखु जाम बेफोरखोनो जानानै बांसिन मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ ओ बेफोर लिसु थाइजौ आरो मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
खान
खान्थाल बेफोर बिफांआ नोंसांनि नोंथांनि न'आव दं नामा?
औ दोङो नोंथां।
औ। ओ नोंथांनि न'आव थ' बेफोर बिफाङा दोङो नोंथाङा गायनाय ना हारसिंनो रुज'नाय ना नोंथांनि न'खरनि सोरबा गायदों बेखौ?
ओ बैफोर बिफाङाथ' ओ गोदोयो आबौमोन गायनाय दंमोन लिसुआ। आरो थाइजौ खान्थालफोराथ' हारसिङैनो बे गर गारना होनानै रज'नाय आरोना नोंथां औ।
थु फिथाइया माब्ला थायो आरो बेखौ माब्ला थायनानै बेखौ माब्ला मोनजायो माबायदि बोथोराव थायो?
लिसु बोथोर होनोब्लाथ' लिसु बोथोरा दैज्लां माइ गायनायनि सिगाङाव नो मोननाय जायो बे फिथाइआ।
औ
औ बेखौ जोङो बे टाइमावनो जानाय जायो आरोना।
औ
औ नोंथां औ नोंथांनावबो आङो मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों।
सोंनो हागोन।
जोङो गोजां बोथोराव मा मा फिथाइ मोननो हायो आरो गोलोम बोथोराव मा मा फिथाइखौ मोननो हायो नोंथां?
औ गोजांबोथ थोराव मोननाय फिथाइ बुङोबाथ'
आं गोलोम बोथोरनिखो बुंग्रोनोसै। औ जोङो गोलोम बो थोराव लिसु मोननो हायो थाइजौ मोननो हायो लिथु गु आरो आरो दोंबावो सोमफ्रेम सोमफ्रेमखौबो मोननो हायो खोमा जोङो।
औ हायो नोंथां
एबार गोजां बोथोरनि बुंसै जों गोजां बोथोराव कमला
औ
कमला आरो आपेल बायदिखौ मोनो
औ नोंथां
औ बेखिनियानो।
औ नोंथाङा बिनिफ्राय मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो।
आं बुंनायखिनि मादावथ' आङो कमलाखौ बयनिसाय बांसिन मोनो ओ भुटाननि कमलाया आंनि नाथ' भुटाननि कमलाया बयनिस गोथावसिन एबा गोदैसिन होनना मिथिनाय जादों आरो मोजांसिन।
औ नंगौ नंगौ।
औ बिनिफ्राय जोंथ' ओ गोजां बोथोराव गोबां बिफां मोननो हायो जेरैखि बैग्रि बिफां
औ
औ बिखौबोथ' गोजां बोथोराव गायनाय जायो नङा। होमबा नोंथां औ बिनिफ्राय जोङो कमला। आरो रैमारि बेफोरखौबो मोननाय जायो जायो आरो ना। बिनिफ्राय जोङो बैग्रि बिफांखौ बोरैहाय गायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ बैग्रि बिफां गायनो थाखायथ' जोंहा बैग्रिनि फुलि नांग्रोगोन बिनिफ्राय औ बिनिफ्राय फुलिखौ जोङो न'आवबो मोनो हाथाइनिफ्राय मोनो। हाथाय हमना ला जों हाथायनिफ्राय बायना लाबोबा जों हा हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोबाय बिनिफ्राय बेयाव फुलि फुलि रज रज' होनाय प्लास्टिक बायदि थायो बेखौ बोखारनानै हायाव जावनानै हायाव हासार बायदि होननानै जोङो बिफांखौ फबनाय जायो। बिनिफ्राय ओ बिफाङाव दै बायदिसिना होबाय थानो गोनां जायो बिफांखौ मोजाङै जोथोन लानायनि उनाव बियो देरलाङो बेखिनियानो।
औ
दा
औ औ औ औ औ
जाम आरो
हेलौ
औ नोंथां जोङो नोंथाङा मोनजाबायना बे
मा बुंदोंमोन नोंथां
ड्राग'न
औ आङो बे खौ जायाखै फिथाइखौ नुबाय बिनि गायनाय आबाद थिलिखौबो नुबाय नाथाय
औ औ नोंथां बिदिब्ला जों जे ड्रागनखौ बोरै गायो नोंथाङा बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
औ आङो बेखौथ' मोजाङै मिथिया ड्रागन गायनायखौ आङो ओ आंनि आन्दासाव बुंगोन बेखौ बिदि गायना गाया मिथिया आङो जायखिजाया आंनि आन्दासाव बुंगोन आरो औ ओ नर्मेल जेरै गायो बेखौबो बिदिनो गायनाय जायो बेखौ बायनानै लाबोबाय फुलिखौ बिनिफ्राय हाखर बायदिसिना जावबाय बिनिफ्राय बेखौ हासार बायदि होननानै फबनाय जायो बेनिफ्राय बेयाव दै बायदि होबाय थानो गोनां जायो जोथोन लानायनि उनाव बे बिफाङा जायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ
बे बिफाङा जोंनि ओनसोलाव जोबोद खम बेनिखायनो बेखौ मिथिनाय जाया आरो
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि ओनसोलाव जोंथ' गोबां बिफां लाइफां गायो आरो नोंथाङा तरबुस बेखौ मोनजाबायना मोनजायाखै
औ बेखौ आङो जा दिनैसिम जाफेराखै जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा जायो नाथाय आङो दिनैसिम जाफेराखै बेखौ आङो जानो बे जानो फिथाइ सामथायाइ जानो आंहा बारा जानाय आंहा बारा हुदा गैया बेनिखायनो आङो जाफेरनाय जायाखै
औ नोंथां जोङो फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला देहानि थाखाय मा मोनो
ओ देहायाव जोंहा गोबां ओ भिटामिनफोर मोनो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो सान्दुंफोरनिफ्रायबो मोनो ओ बिदिनो फिथाइनिफ्रायबो मोनो जोङो भिटामिन
अ बिदिब्ला नोंथांनि न'खरा बा ओनसोलाव बांसिन माबा फिथाइखौ मोननाय जायो।
जोंनि ओनसोलाव बांसिन होननो थाङोबाथ' जोङो थाइजौ फिथाइखोनो बुंनांसिगोन। मानोना थाइजौ फिथाइआ जोंनि ओनसोलाव आ न'खर न'खर गामियाव न'खर न'खर दोङो। थाइजौ फिथाइखोनो बांसिन बिफांखोनो बांसिन मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां। बेनि उनाव आरो मा मा आबादखो मावनायखौ नुयो फिथाइनि मा मा आबादखौ मावनाय नुयो जों बांसिन जोंनि नोंसोरनि बा ओनसोलाव?
औ फिथाइनि आबाद जोंनियाव बांसिन नुनायाथ' जोंना बैग्रि जोङो बेलाथि बोग्रि बा हाइब्रिद बोग्रि होनना बुङो बेखौ बांसिन गायनायखो नुनो मोनो। ओ बिखौ जोङो गायनानै हाथायाव फानहैना गोबां रां खामायनो हायो। बे जों।
औ बिदिब्ला नोंथाङा बैग्रिखौ नोंसिनि ओनसोलाव गोबां गायो होनदों। नोंथाङा बैग्रि बिफांखौ बोरैहाय गायनाय जायो? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। बैग्रि बिफां गायनायाबोथ' बिदिनो बिफांफोरखो जेरै गायो बिदिनो गायनाय जागोन। ओ फुलिखो बायना लाबोबाय बिनिफ्राय बिखौ ओ हाया जावनानै हायाव फबनाय जायो। बिनिफ्राय बिखौ ओ खायफा कलम होयो। खाय फा होआ। कलम होयोबा माने थानाया सिब बिफाङा सि सिददा जालाङो बेनिखायनो ओ कलम होननाय जायो बेखिनियानो।
औ नोंथां। जों जे थालिरथ' जोंनि ओनसोलाव गोबांङानो मोननाय जायो। बिनिफ्राय जों थालितनि आबाद ओ मावोब्ला माबायदि जोथोन लानो गोनां जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा?
थालिरनि आबाद मावोबाथ' जोंङो ओ थालिर फिथाइ थायोबा थालिर फिफांखौ थालिर बिफांखौ दानफायना गारनाय जायो बिफांखौ फिथाइ फिथाइ थायनाय बिफांखौ। बिनिफ्राय बिखो दानस'ना औ गारबा आरो बेयाव गोदान रोदोम फि नो बिनिफ्राय बिनि बिलाइफोरखौ आ हाना होबाय थानांगो जों मोजांङै दोननोबा सा
औ नंगौ नोंथां। जों बा थालिर बिफांनिफ्राय जों मा मा खालामनो हायो बेखौ मा मा खामानियाव जों बाहायनो हानाय जायो नोंथां?
ओरैनोथ' जोङो थालिर बिफांखौ गयजों लोगोसे गायफायो। माने गयाव बांद्राय सान्दुं नाङोबा जों बेखौ गायना होनाय जायो। गयजों लोगोसे गायफा गायफानायनि जाउनाव ओ थालिरखो थालिरजों जों फिथाइ फाननानै रांबो मोननो हायो। उम मेगंबो मोनजायो मै खुन थालिरनि मैखुनखौ जों मेगन मेगं जायो थालिर बिफांजों जोङो गोबां रांबो खामायनो हायो। ओ थालिरनि मादा एबा फस्लाखौबो जों मेगं जायो। बिनिफ्राय थालिरजों जोंङो मुलैबो बानायनो हायो मुलै लों महरै लोङो। जोंङो थालिरखौ
औ नंगौ नोंथां बिनिफ्राय खारैबो बानायनो हायो आरो ना नोंथां।
खारै बानायो।
औ बेखौ जों संनानै जायो।
औ
औ आरोबावथ' जोंना गोबां फिथाइ सामथाइ होनबावो जोंनि ओनसोलाव फोरखौ मोननाय जाया ना गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जोबोद मोननाय जायो आरोना गोबां
औ औ
बिनिनो जोंनि ओनसोलाव औ मा फिथाइनि बिबांङा दासान्दि खम जालांनो हमखो नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
मा फिथाइनि बिबाङा बांसिन कम जालांनो हमखो
औ
सोलाव बुंनो थांबाथ' आंनि आन्दाजाव आं हमदांना मोननायाव समफ्रेम बिफाङा कम जालांबाय माने सिगां जों उन्दै उन्दै बा समफ्रें फिथाइखौ जोङो थाय दा सेमफ्रें बिफांखो जों नुनो मोनलिया बारा गोबाङै।
ओ ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां खिजुरि आरो बेल जों बेखौबो नुनो मोनला। गोबांआनो जों उन्दैयाव जोबोद नुनो मोनोमोन नाथाय दा खिजुर बिफांखौ लामा सामायावबो बांद्राय नुनो मोननाय इखौ मोनला आरोना नोंथां।
औ
नोंथां जोंनियाथ' समाबो जानानै फैबा बाय नोंथांजों मिथि जोबोर गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिम रोजा रोजा साबायखर अ एसेनोसै। गोजोनथों